आं नोंजों ओ मा खामदों?
दङ ओरैनो फ्रियावनो दंथयो।
अ दा नोंजों दैज्लां बोथोरनि माखासे माबाफोरखौ रायज्लायनो हागोन ना? जेनेबा आबादफोरखौ मा बोरै माबोरै मावो जेनेबा नोंसोरनिथिं गामियाव माबोरै माबोरै मावनाय जायो आबादखौ माबायदि रोखोमै बिनि बागैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन
अ
दैज्लां बोथोरावथ' मा आबाद मावो बयबो मिथिखायो नङा होमबा
औ
जोंहाथ' दैज्लां बोथोराव बे पारमानेन्टखा जों बे मायआव मावो होननानै दा माइ आबाद मावनायनि मोनसे ए प्रसेस जों दं आरो दा बे बेखौनो फोरमायबा फोरमायजायो दा ओरै होनना माइ गायनायनि सिगां फार्स्ट जोङो हालेवग्रो दै दोनो थाखाय बेखौ जोंङो गायनायालाय बेखौ जों फार्स्ट फास्ट हालेजेननाय होनो बेखौ जोङो जेब्ला दैज्लां बोथोराव दैलाङा अखा हाहाङो अब्ला जों फार्स्ट हालौवनानै दोनो बेखौ खेरायनाय होनो। बिनि उनाव जोंहा खोथिया फोनो जे हुदा दङ माइ गाइ नो थाखाय जों बेखौ खोथियाखौ फोगोरो खोथिया फोनानै जोङो खोथिया फोनानै बिदिनो साननै सानथामसो दोननानै जोङो बिदिनो एसे सप्तासे सप्तानै एबा जेब्लासिम खोथियाया दासिम गायजाय गायनाय हाबाफारिसिम थाङा बेसिबां जोङो दोननानै जोङो खो फिसिनाय जायो। खोथियाखौ फिसिनानै जेब्ला जायो अब्ला जोङो फुयो फुनानै जोङो ज' दोननाय जायो। बिदि दोनखांनानै जोंहा दुब्लिफोरखौ जोङो मोजां हालौवनानै खेरायनानै दै बरा नानै खेबब्रै खेबबासो हालेवनानै माइखौ गायनाय जायो आरोखि जों। माइखौ गायखांनायनि उनाव बिदिनो जोबथा दिनाव माइ हायो माइ हाखांनानै जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोंहा बेखौ हायो। हानानै मार रा होयो मारा होनानै जोंहा बर'नि नेम बादियै बाख्रियाव जोंहा सोनानै इयुननि थाखाय जानो गोनांनि थाखाय लाखिनानोय दोन्नाय जायो ओरो खि। बेफोर बायदिनो आरो प्रसेसिंआ। दा जोंनि साइदनि खेथ' दा बेफो बेफोर बायदिनो सोलिबाय थायो। दा नोंसिनि साइडनिफ्राय एसे माबायदि माबायदि फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो मावनाय जायो जेरै जेनेबा गिबियाव जोंनिथिंबो बेबाय बिदिनो ओ हालेवनाय जायो जेनेबा बैसागु बायनायनि उनावहाय बैसागु दा बेनि उनावहाय जोंथिंजाय जेनेबा खोथिया फोग्रोनाय जायो जेने गिबियावहायो जेनेबा खोथियाखौ फोबाइ जेनेबा खोथिया फोनायनि सिगां जेनेबा जों माइलि बानायग्रोयो आरो। माखासे माबानि थाखाय जोलै दोनखानाय जायो जेनेबा जोब थि दानावहाय जेनेबा जोङो ओ बे दोनथुमनाय माइज्लिखौ जोङो माने माइ दोननाय जायो आरो बेखौ दोनथुमनाय माइखौ जेनेबा जों खोथिया फोगोन माबाखौ ओमफ्राय बेखौ जोङो माने दैयाव सोमग्रोयो गिबियाव दैवसोबनायनि उनाव जोङो बे खौ बोखांनानै दोनो। जेनेबा बोखांना दोननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो माबा खालामो माने बे खौ जोङो हायाव लखबनानै गाजा बेरहोयो आरो मुजिहोयो बेखौ बेखौ माइ ओमफ्राय बेखौ माबा खांना इनि उनावहाय जोङो ओ हाल एवनानै जेनेबा ट्रेक्टरजों आजिखालि थ ट्रेक्टरजोंसो हालएवोनालाय गोदोनि समाव जेनेबा मोसौ जों हाल एवोमोन। जेनेबा खोथिया थिलि जेनेबा जोंङो बिदि हालौनानै जेनेबा जों आथिखाल मुगायाथ' ट्रेक्टरजों हालएवो ट्रेक्टरजों हालौनानै जोङो बेखौ मोजां मोनसे मा बायाव लाबोनानै जेनेबा जों खोथियाखौ फोनाय जायो आरो दे बिनि उनाव जोङो खोथिया फोखांनायनि उनाव बेवहाय ओ जोङो हाखौ गायग्रा जायगा जेनेबा जायखौ जों जेराव जों खोथियाखौ गायगोन बेखौ जोङो माइ गायगोन बे जायगाखौ जोङो माबानाय जायो आरो ट्रेक्टरजों हालएवनानै जेनेबा फिनै फिनथामसो खनै खनथाम जाहालएवनानै जोङो हाखौ गोमोन खालामनानै जेनेबा जोङो मानसि लानानै जेनेबा गायनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो गायखांनायनि उनाव बिदिनो थाम ब्रै दानसोनि उनावहाय जोङो ओ माइखौ ओ मोनो जेनेबा माइ हानाय बे माइ हानाय बो जोङो माने ओ माइखौ जमा जमायै जों हानाय जायो जेनेबा आथि खालथ गोदोओहाय ओ जमा जमायै जेनेबा दिनै गासिबो सुबुंफोरानो जेनेबा मानसि फोरानो जेनेबा गामिनि रायजो राजाफोरानो हौवाफोर हिनजावफोर जेनेबा जमा जमा हालायलायोमोन दानि जुगावथ मिसिन फैबाय आथिखाल बिगियानारि मुगायाव दा जोङो ओ जेनेबा गोदो जेसेबां टाइम लायोमोन दानियाव दानि समाव माने जों खम समावनो माने माइखौ हानो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो दा जोङो बिदि खामनानै ओ माइखौ जोङो हानाय जायो बा हायानि उनाव जोङो माखासे सारनि उनावहाय मोनसे मादा होनाय बुङो जेराव जोङो जानो थाखाय दोनथुमनानै जेनेबा ओ माइखौ माबानानै दोनो आरो मोजाङै आवथायनानै दोननो जेनेबा बा जोङो बेखौ गोदो मोसौजों होयोमोन बेखौबो दा मोसौनि सोलाय दा जेनेबा जोङो ओ सानसे लानांगौ जायगायाव जोङो दिनैओ एक घन्टा आदा घन्टा बेफोरावनो जेनेबा हानाय बिगियारि मुगायाव खारफाबाय नालाय आजिखालि खालि मुगायाव। ओंबा जोङो दा ट्रेक्टरजोंनो मा-मारा होग्रा मेसिन होननाय मोनसे माबाजों जोङो बेजों होयो आरो। बेजों माने होनानै जोङो। खम समावनो जोङो जेनेबा टाइमफ्रा बो वेस्ट जाला। जेनेबा मानसिफ्रा बो बारा नांला। बेफोरबायदि जायो आरो बेफोरबायदियाव जोङो माबा खालामनानै मोजाङै बेनिफ्राय लाबोनानै जोङो बाख्रिआव सोनानै दोनो। जेनेबा जोङो दोनथुमनानै दोननांगौ जायो नालाय। उनफोराव उनाव जानो जेनेबा बिदि खालामनाय जायो आरो। दा ओमफाय नोंथांमोनथिं दैलां बोथोराव आरो मा मा आबाद मावबावनाय जायो जेनेबा बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव माइनि अनगायै बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन हागोन जोंनावथ' दैलां बोथोराव मेन हिसाबै मेनलि आबाद हिसाबै जोंहा माइनिखौनो मावनाय जायो बांसिनानो। नङा होमबा आरो माइनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबादफोर मावनाय जायो जेरै बानलु। बानलुआवबो गोबां रो खोमनि बानलु दङ। जेरै नामफोर खौ जोङो बुंनो हायो। सुजुमुखिया माबा मुखि खिया बेफोरबायदिनो गोबां दङ गोबां थाइफनि दङ। बेफोरबो गाव गाबागाव लाइननि दङ जेरै दैलाङाव गायग्रा मेसेङाव गायग्रा। बेबायदिनो गोबां रो गोबां रोखोमनि गायबावनानै दङ जेरै भिन्दि भिन्दिफोर। खौबो होनजायो आलुफोरखौबो होनजायो। बेफोरखौ जाहैबाय दैलाङाव गायग्रा। बेफोरनि अनगायैबो जों थास'फोरबो गायो। गोबां बिदिनो गोबां गायनाय नुयो आरोखि जोङो दैज्लांनि हराव जोङो माइखौ माइनि आबादखौ गारनानैबाबो जोङो गोबां मैगं थाइगं गायबावना जोङो जोंनि इयुन लाइफनि थाखाय जोङो जानो गोनांनि थाखाय जोङो जानो थिनानै दोननाय बेफोरबायदि खालामनानै दोननो हायो। आरो इयुनाव जाहाथे जोङो जानो मोनादों आरो बेखिनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माखासे जानानै आरो माखासे फाननानै रांखान्थियारि बेलायावबो जोङो माखासे आरजियो आरोखि।
ओ
दा नोंथाङा दा दैज्लां बोथोरनि गायनाय आब बाद माइ गोदोथ' गायो गोदोथ' गोदोनिफ्राय बेथ' जोंना बेखौथ' मिथिखायो। दैलां बोथोराव जेब्ला जों माइ गायो बे गु गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? गोदो गोदायनिफ्राय जा आबाद माइनि आबाद मावबोनाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव माबायदि एसेसो फाराग नुबोयो नुहरो नामा नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा एसेसो?
औ हागोन जेनेबा गोदोथ' ओ जोङो मोथियो आरो जेनेबा जों नुबोनाय जेनेब बा जोङो टेक्टर गोयामोन बे जोंना बिगियाननि उम बिगियानारि मुगाया एसे खममोन आरो। जेनेबा जे गोदो जोङो नांगोलजों हालौवोमोन। मोसौजों दा जोङो मोसौजों हालौवनायखौ ओ लासै लासैनो जेनेबा ओ बिगियानारि मुगा दिनो जेनेबा खारफानांगौ जायो नालाय दा बेफोरबायदियाव माने जोङो दा बिगिरनारि मुगाजों खारफानाय जों लोगो हिसाबै जोङो दा मोसौ नि सोलायै दा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरो आरो बिदिनो जों गायनाय समाव बो गोदो जोङो मानसिजोंनो गायोमोन। माइ गायनायखौबो आथिखाल मुगायाव दायो बिदिनो माबा जाबाय मेचिनजों गायो।
ओम ओम मिसिन
आजिखालि फारसेनिफ्राय गोदो जेसेबां टाइम नांगौमोन जेननो ओ सप्तासे टाइम नांगौ जेनेबा हालवनायफोरखौ जेनेबा जों दा सानसे साननैनि बिथोरावनो गोबां बिगा माने हालेवनो हानाय बिदि अबस्थाया फैबाय आरो थिग बुथुदों आरो जोङो गोबां माइ हानो हानाय जेनेबा गोदोथ' जोङो एसेल' हायोमोन नालाय मानसि दाथ' आरो गोबां बि बिगा हिसाबै जेनेबा जोङो मारा होनो हायो। आरो हानोबो हायो मिसिन जोंना
औ औ औ
बिदि आरोे दा गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनाय फैबाय जेनेबा बिगा मुगायाव ओ बुहुत माबा जाबोबाय नालाय जेनेबा खम समनि बि जों गोबां जेनेबा खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो आरो ओमबा जों माखासे समा गोदो बिराद माने लस जायोमोन आरो दानि समाव बेबादिया लस जाला माने औ बेबायदि आरो
औ। दाथ' जोंबो नुहरो नङा होमबा? गोबां आपडेट जाबोनायखौ जोंबो नुयो जेरै गोदो जों आखाइजों खासिलिखौ जोङो खासिजों हायोमोन आखाइजों हायोमोन दानि मुगायाव जाहैबाय मेसिनजों हाबाय खम समनि गेजेरावनो जोङो जों हानानै दिन्थिफुंनो हायो बुथुमनो हायो जोंनि जोंनि टाइमखौ जों बरननो हायो नङा होनबा? जों माइ आबादनि बेला मावनानैबो जों गुबुन खामानियाव आबाद मोननै एबा मोनथाम आबाद मावदेरनानै जों बेखायजाय मावदेरनानै बेखायजाय मावदेरनानै बेखौ जोङो खम समनि गेजेराव जोङो मावनानै जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा? बेबायदिनो दा बिगियानआरि मु याव बेफोरबायदिनो जाबोबाय। आप बहुत आपग्रेडेतनिफ्राय आपडेत जाबोगासिनो। थनोसै।
औ।
सोलायनायनिफ्राय सोलायबोगासिनो।
उम।
समनि गेजेरावनो जोङो जाफुंसारनो हानाय ओंखारगासिनो। औ। दा बेखिनियानो आरो।
ओं।
दा बेखिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोन नाय थाबाय।
औ जागोन दे नोंथां। ओं दे।